गिबियावनो नोंथांसि गोजोन मोनाबिलिनि नाम हामलायखौ बाव्रनाय थाबाय नोंथां।
औ होनब्ला मं ट्राइबोेल इन्टारनेसेल गोजां मोनाबिलिनि बे गोजान हरनि
नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों। मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा आंनि एसे दान्दिसे समावनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
अब्ला आङो नै जोंनि बर'नि दोरोङारि खेला बेनि बागै आङो एसे सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां औ आं। आं एसे सावरायग्रोनो होनसै आरो नोंथां।
औ नोंथां दे
औ दा जों गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे जोंहा गोदो एबा आगोलनि जोंहा बर'फोरा दोरोङारि खेल दंमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां।
औ जायखौ माने दानि ज आथिखाल मुगा बेयाव माने फ्राय गैलानो एबा नुुनोनो हमला
औ नोंथां औ।
जायखौ जों माने बुंनो थाङोब्ला जों बेफोर खेलाफोरनि मुंखौ जोङो जों जि फरायसालिनि जि फरा बिजाब बायदियावसो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
अ औ औ ना नंगौ
बेबायदिनो आं खोनानाय बायदिब्ला जोंहा बर'फ्रा मोननै रोखोमनि खेला दं होननानै मोननै आयदानि रोखम खेला दं होननानै खोनानो मोन्दों आर ना नोंथां जायखौ दैयाहाय बोरियाव गेलेनायस नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ
जेरै दैनि खेलाफोरा जादों जोंहा आमुल दिमोल
औ नोंथां।
औ खासेव बेथला ओ सानस्रिनाय
औ औ
लनाय एम्बु बारनाय बायदि ना बायदि औ बेनि अनगा जोंहा जे बोरियाव खेलनाय बोरियाव गेलेनाय खेला नङा होमबा दोङो बाथा दाउखा गाला एबा दाउदैखोला नामा बिदिबो होननाय खोनादों बे औ बेनिफ्राय जोंहा गिला बुनाय
औ
ओमफ्राय थुंग्रि सिबनाय
औ नोंथां
ओमफ्राय जोंहा खारनाय दंबावो
औ औ
आमाइ जुमाय ओ खर' दांनाय खुबैनाय आरो बेनि उनाव गोबां दंबावो गर गेलेनाय
औ नोंथां औ
आइथिं बारनाय औ औवा जांख्ला बाखाबाय माबा थाबायनाय
औ औ औ नोंथां औ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंहा गोबां माखासे खेलाफोर दं जेरै जोंहा आरो दोंबौवो जेरै गर गेलेनाय दोंबौ नङा होमबा
औ नोंथां औ नंगौ
बेबायदिनो बेफोरो माने बोरैनि खेला दा जोंहा ओ सि निखि जोंहा बल मा मा होनो जोंनि जि खेलाया नोंथां
बे माने आथिखाल मुगायाव माने गोबाङानो माने मोनथिला आरो ना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ मानो जोंहा जि आथिखाल मुगायाव जि मबाइल इटारनेेटनि नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां औ नंगौ
औ माने जोंहा जि बर'नि जि दोरोंङारि खेला बेफोर खौ बेफोरखौ जोंहा दोननानै जोंहा मबाइलाव बायदिसिना भिडिअ गेम सिदनि बा बायदिसिना मुभि फिलम बायदि नायनायखौसो जोङो उन्दै गथ'निफ्रायनो एबा उन्दै समनि गथ'निफ्रायनो जोङो बिबदि नायखौ नुयो नुयो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ नंगौ
औ औ बेफोरनि जाउनाव माने जोंनि जि बर'नि दोरोङारि खेला बेफोर मान गोमाजोबनो एबा गोमालांनो हमबाय आरो ना नोंथां नाथाय बेफोरनि मादावबो जोंहा माने मोननैसो खेलाफोरा आथिखाल मुगायावबो सोलिगासिनो आरो सोलिबायबो थागोन बायसा आरोना नोंथां बेनि मादाव जोंहा खारनाय
औ
औ आरो जोंहा दंबावो जोलुर गेलेनाय औ आरो गोलाव बारनाय गोजौ बारनाय बायदि आरो नोंथां आरो जोंहा गोदोनि जिे आबै आबौमोन बिसोर बिथां बेबायदिनो माने सि खेला गेलेब्ला माने जोंनि जि मोदोम नि जि ओ मोदोमाव जि थानाय जि रोदा बायदिफोरा माने बायद' थानाय खुख्रिफोरा माने खास्रायै आरो जोंनि जि मोदोमा एबा जोंनि जि सोलाया माने राफोद एबा बेराम आजारनिफ्राय माने थाबनो संनानै जानो हायो बिदि राफोद गोरा जायो आरो ना
उम उम
बेनिखायनो माने आगोलनि दिनावफोरबायदि बोरिनि आरो दैनि खेलाखौ माने जोबोरैनो गोबां गेलेनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ नोंथां औ
आरोथाय दानि आथिखाल मुगाव जोङो बिब्दिनो उन्दै गथ' थुफ्रायाइ लानानै गोदोरालासे जोङो मबाइल बायदिसिनायाव जोङो भिडिअ गेम बायदि गेलेनायखौसो नुनो मोनदोंं आरोसै होनबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ बेफोरनि जाहोनाव जोंहा खायफा सुबुङा जोंहा गोबांद्राय मबाइल नायनायनि जाहोनावबो बिदिनो सेलेरखौ बारा समावनि जउनाव जोंहा गोबां बेराम आदार जानायखौ नुनोदों नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो थिग आरो जोङो आगोलनि एबा गोदोनि जि बर'नि दोरोङारि खेला बेफोरखौ जोङो हानाय मानि जोंहा मोनथिनो एबा जोंहा गेलेफिननोबो जोंहा फोरोंनोबो जोंहा गोनांथिबो दं नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो नांगौ।
आ दा जिखिनि जि मोननैसो जोंहा बर' दोरोङारिफोर खेला दं
औ नोंथां।
बो‌ जोंहा मानो होनबा जोंहा इयुनाव माने बिब्दिनो नों जेनेबा जोंनि जि सुबुं माहारि बे सासेबो रोङि जायोब्ला माने इयुनावबो माने बेफोरो गोमालांथारगोन आरोना होननानै मोनथि खालामालनो हमगोन आरो ना नोंथां
अ थारैनो नांगौ
औ थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि जि बर'नि दोरोङारि खेलाखौ लाखिनो गोनांब्ला जोङो जों बेफोरखौ माबायदि गेलेयो बेफोरखौबो जोंहा मोनथिनो गोनां नङा होमबा नोंथां।
औनो औ
औ आरो जोंनि जि बाहायनाय जि मबाइल बायदिखौबो जों माने खमायनांगौ एबा जोंनि जि इयुन जोलैनि जि एबा जोंनिसे जि गुन्दै फंबाय बायदिखौ जों माने फोरोंनांगोन आरोना नोंथाङा जे बे खौ माने बाहायनाया एसे खम खालामबायायदि आरोना दा मानि होमब्ला जोंनि बिब्दि फोरोङाब्ला माने जों जोंनि जि दोरोङारि खेला बेखौ माने जों बिसि बिसोरनो खोनथिनो एबा फोरोंनो जोङो एबा बिसोरो
इयुनाव
नो होनो हानो नामोन आरोना हानाय नङा आरो अब्ला नोंथाङा बेबायदिनो बर'नि दोरोंङारि खेलाफोरनि बागै फंनैसो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथांनो हागोन
औ
बावैसो बुंलांनाय बादिनो जोंनि बे बर'नि दोरोङारि खेलानि बागै आंबो नोंथांनि बुंनाय बेला आंबो एसे बुंलांनोसै नोंथांनि बायदिनो जोंनि बे जिथु बर'नि दोरोंङारि खेला जेरै नों बिथांङा बुंनाय दैनि खेला बा बोरिनि खेला गोदोनि माने जोंनि उन्दै समाव जों नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां जेरै जों दै बोरि दैनि बेलायाव जों दै बोरि आरो आरो बोरनि बेलायाव जों जेरै खारनाय बा खारनायखौ जों जेरै गोदोनि मुंङाव गरला होनाबो मिथि एसे जखो आरोना नोंथां
आरो जेरै अन्थाइ जाबनाय खेला जेरै टेनिस नोंथां जेरै पिनिसखौबो जों गोदोनि बे ज जों बिराद उन्दै समाव गेलेनो मोनबोदोंमोन आरोना नोंथां दानै बेलायावथ' जों आथिखाल मुगायावथ' जों जेरै पिनिसखौ पिनिस खेलाखौबो नुनो मोनला जेरै
नोंथांङा बुंलांनाय बायदिनो बावैसो मोननैसो खेलाफोरखौ माने जों आथिखालाव नुनो मोनला आरोना नोंथां
औ औ
आथिखालाव दा सोलिबाय थानाय खेलायानो माने जों दा नुनो मोननाय खेलाया जेरै जोंनि बे नेसनेल खेलाबो होननानै बुंजायो। जेरै काबादि खारनाय बारनाय गोलाव बारनाय बा गोजौ बारनाय बेबायदिखौसो जोंङो गोलाव नुनो मोनो जायो आरोना नोंथां
औ
जेरै भलिबल बास्केट बल क्रिकेट बल बा फुटबल
औ
बायदिखिजाया आथिखालाव जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ थारैनो
गोदोनि बा जिहेथु नोंथांङा बुंलांनाय बा खेलाफोरखौ माने जों आथिखालाव
औ
बेबायदिनो नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जेरै जोंनि बा देहायाव थानाय जिखिनि अंग बा खारनायनिफ्राय लानानै खारनाय बारनाय जोंनि देहायाव जिहेथु मेजेम जानानै थानाय बा जोंनि बेमार आजारनि थाखाय माने बेफोरबायदि माने नांङि नांङि माने थानाय बुस्थुफोरखौ माने जों देहानिफ्राय राफोदाजों नाय बारनाय खेला गेलेनाय जायो। जेरै बेमार आजारफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय बा गावनि देहा बा मोदोमखौ माने फिट लाखिनो थाखाय जों गोदोनि दिनाव जोबोद खेलाखौ गेलेनाय जों नुनो मोनोमोन। आथिखाल मुगायाव नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जिहेतु दा इन्टारनेट बा मबाइलाव जिथु भिडिअ गेम आथिखाल मुगायाव जों बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने मबाइलाव नुनानै बा जोबोद सोलोंनाय जाबाय आरोना नोंथां जिथु नोंथाङा बुंलांनाय आथिखालाव बा जोंनि ओनसोलफोराव जिहेथु खारनाय बारनाय जोलुर गेलेनाय टेनिस क्रिकेट गेलेनाय बायदि आथिखालनि मुगायाव काबादि गेलेनाय बेबायदिखौ जों बारा नुनो मोनलि आरोना नोंथां
इन्टारनेट बा इन्टारनेट जुगाव मबाइलाव ओंखारनाय गेम बेफोरखौसो माने जोंनिया मुगायाव जोंनि गथ'फोरा माने जिरायनानै थानाय बा सिङाव थानाय उन्दुनानै थानानै बेफोरबायाददिखौ माने गेलेनायखौ मोजां मोनो। बा मोजांबो मोननाय जायो आरोना नोंथां बिसोरो माने देहानि जेबो खस्थ जाया आरोना नोंथां
औ
बेबायदिनि थाखायनो जोंनि बे आथिखाल मुगायाव बेमार आजारफोरा माने जुथुमनानै थानाय औ माने थैफोरा जोंनिया खारस्रानो मोना माने जोंनि खामानियाव माने स्ट्रं देहाया जानो मोना बेनि थाखायनो बेमार आजारफोरा माने जोंनिया दानि जुगाव थाब थाबनो आरो बेमार आजार जायो होननानै जों सानना लानाय जायो आरोना नोंथां
जेरै जों गोदोनि मुगायाव माने जिहेतु दा सोलिबाय थानाय जानाय लोंनायनि बागैबो जिहेथु जानाय लोंनानै माने जों दा दा दानि जुगाव आथिखाल मुगायाव जों साया सिङाव बा बिफां सिङाव थानानै मबाइल नायनानै बेफोरबायदिखौ जों आथिखालाव नुनो मोननाय जायो। गोदोनि मुगायाव जों नायै बेदरै जानाय लोंनायनिब्लाबो जोंनि बे गेलेनो गोनां बा देहानि थाखाय मोजां बेबायदिनो
गेलेनायफोरखौ माने गोसो होनानै गेलेनाय जायोमोन आरो गोदोनि मुगायाव इन्टारनेट जुगनि मबाइल माने गफोर गैयामोन आरोना नोंथां
औ औ
गन्टारनेट मबाइलाव भिडिअ गेमफोरखौ नुनानै बा जोंनि आथिखालनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरा आजिखालि सोलोंनाय जाबाय आरो ना नोंथां थिग बिदिनि थाखायनो दानि जुगाव गोबां बेमार आजारा मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे सुन्देरनो बा बाराय देरलांबाय थायो हमनोनो हाला आरोना नोंखायनो दानि जुगाव गोदोनि
जोंनाथ समा जाबाय नङा होमबा नोंथां औ अब्ला नोंथां नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दं।
गोजान मोनाबिलिनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो ना नोंथांमोनथांनिसिम। आं जोबोर मोजां मोजां बा जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा खोनासंनो मोननानै बा खोनानानै। आं नोंथांखौ रोजा रोजा साफााख बाव्रनायोना नोंथां।
अब्ला। जबो आरोब फिन गोजान मोनाबिनो गाहाम हाम बावरनानै बे जोंनि बुंथिनाय बे बुंनाय जि फारिखान्नि बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथां।
औ औ नोंथां दे बुजिब्ला औ गोजोन्थों।